औ -औ खोनादों नोंथां सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ
नोंथाङा मा खामदो दा ओरैनो
ओरैनो दा जोङो माबाया सायहायाव जिरायनानै दङ
औ -औ- औ ओ नोंथां जोङो फंनैसो बा थ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि दङ रायलायजागोन।
औ औ औ जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? थां औ औ नोंथांमोननिखि जेनेबा गायनाय फुनाय एबा आबाद मावनायफोरा माबायदि सोलिबायदों बेखौ नोंथाङा फोरमायनानो हानो हागोन नामा?
औ हागोन औ।
औ
दायोथ' दैज्लां बोथोर बेबायदिनो जोङो माइ गायनाय खोथिया फोनाय बेबायदिनो
औ
गायलागासिनो आरो माखासेया बेबायदिनो गायहांबायानो आरो।
औ औ मा होनदो नोंथां?
औ हेलौ नोंथां?
औ औ खोनादों
माबा नेटाआ मोजां नाङाखैदां खोना बाङाखै।
खोनादों दे आङो।
औ नोंथां
औ औ खोनादों।
औ खोना खोनाबाय औ जोंनिथिं दा बेबायदिनो गुम गाम माखासेया फुगासिनो बेबायदिनो माखासेया गायगासिनो।
औ
दिनो जाय गायनाया गायगासिनो आरो जाय फुनाया फुगासिनो। देग्लायहाय आरो जोंनिथिं बांसिनानो बेबायदिनो माइखौ फोदों आरो बेबायदिनो बांसिनानो गायनाय जायाखै फोदों देग्लायहाय बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोरावनो जोङो जानाय आदार बेबायदिनो माइफोरखौ गायनानै थुमनानै लानांगौ। अब्लासो जोङो बेबाय दिनो मेङा। माइआ बेबायदिनो जोङो गायनानै बुथुमनानै लानो हाबासो इयुनाव बेबायदिनो जोङो मोनजागोन। आरो बेबायदिनो जोङो हानाय मानि दायो बेबायदिनो गायनानै लानांगौ बेबायदिनो आदारफोरखौ बुथुमनानै लानांगौ ओह अब्लासो जोङो बे बोसोरसे मानि जोङो जानाय आदारखौ जोङो जानो मोनगोन आरो अलसिया जाबा बेबायदिनो जोङो दानो देहा थानायावनो बेबायदिनो जोङो बुथुमनानै लायाबा
औ
मोनजानाय नङा आरो नों नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि दायो गायनाय फुनाया
औ नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलथिंओ जेनेबा आमथिसुवा नांग नाथ' दङ नङा होनोबा नोंथाङा मिथिखागो औ बेनि बेनि बेनि खाय जोंहा आबाद फोथाराव हाल साल एवनाया एसे बन्द' जाथारना दोङो आरो ना जे जिखिनि ओ आमथिसुवानि फुजा थांनायनि उनावनो जोङो बयबो हाल खदाल लानानै एबा जायफोरा मोसौआ मोसौ दोङो बा जायफोरा ट्रेक्टर दङ बिसोरो थांनानै हाल एवैजोबगोन आरोना नोंथां आरो बिदिनो जों ओ हाजिरा एबा थिखा होनानै बेफोरबायदिनो जों माइफोरखो गायहोगोन गायहोनानै जोङो बि खौ जेनेब्ला गायहोबाथ' जाया नङा होनबा नोथां बिदिनो गोबोरखिनि हासार नङाबा इउरियाफोर होनानै जोङो माइफोराव होगोन बि खौ जों जोथोन लानांगोन आरो बेराबो दुमना होनांगोन नङाबा गायना दोनबाल'थ' जाया ओ मोसौ, बोरमा फोर जाफैनो हागौ बे फसलखौ खस्थ'यै गायनाय बेखायनो बेखौ जोंनि ओनसोलनि एबा गामिनि मानसिफोरा
औ
बेरा एबा जे होनानै बेखौ जोङो मोसौ एबा बोरमानि फ्राय रैखाथि होनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेखौ जोङो गायनायनिफ्राय जेनेबा फसल हानायसिम बेखौ जोथोन लानांगौ जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय मा होनो नोंथां नोंथांमोनसि औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा ओ माइफोरखौ जेनेबा गोथौ जा बा बोरि जा मार बेसेबां जायो जेनेबा मनस बिगासेयाव खैमनसो मोनो जेन
औ औ औ माइआ जायो जोंनिथिंबो मोनोआनो बेबायदिनो मोजाङै जाथारबा बेबायदिनो बिघायाव बाइस मन, त्रिस मन मोननो हायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोथोन लानायफ्रा बिदिनो खम जाबा बारा मोननाय जाया बेबायदिनो बिगायाव सोरहाबा बेबायदिनो सथ्र' मन आरो सोरहाबा बेबायदिनो अथ्र' मन बेफोरबायदि मोननाय जायो। आरो बिदिनो जोंनिथिं माइल' गायनाय जाया दैज्लांबाबो दस्रा खेथिबो खालामनाय जायो। बेबायदिनो औ दायो टमेट'नि खेथिबो खालाम। जोंनिं दङ आरो फानलुनि खेथिबो दङ जोंनि प्लास्टिक खोबनानै गायनाय जायो आरो आरो फानलुफोरखौबो बेबायदिनो लर बनायनानै प्लास्टिक बोनानै खोबनानै बेबायदिनो गायनाय जायो माइनि आबादल' नङा बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबादबो गायनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंलाय मा मा माइनि भागै दस्रा आबाद खालाम मोना खालामा?
औ जोंनिखि जोंनिखि हायेन ओनसोल नालाय नोंथां जोंनियाव माइल' जायो आरो ना बेलेग उफेरा खेथि जानो नागिरा आरोना बेखायनो गामिनि सुबुं। फोरा। माइनि सायावनो सोनारनांगौ गोनां। जायो आरो। ना बे नोंथांमोननि बे दाब बुंबाय अगस टमेट' खेथि जेब्ला बा फालु खेथि बेफोरबायदि। जोंनियाव जानो नागिरा आरो ना। जोंनियाव बांसिनानो। माइखौनो सोनारनानै। मावनाय जायो आरो ना माइ ओ बेलेग बेलेग माइ मावो जेनेबा सोरबा ओ माइब्रा माइ होयो जो टामाय। यो रनजित बेफोरबायदि माइफोरफोरखौनो जों गायनांगौ। गोनां जायो आरोना मानो होनबा ज जोंनि हाया बोरै नङा आरोना ब एसे गोथौ। थोब गोजा ओ फाललौ एबा आलु सालु गायनोथ' एसे। बे बोरि। हानांगौ नङा होमबा नोंथां दै लोमबा। थ' बेह जाय नङा बिनि थाखायनो जोंनि बांसिन। आबादारि। बे एबा गामिनि सुबुंफोरा माइखौनो सोनारनानै माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां औ।
थिं बिगायावहाय खैमन मोननाय जायो।
ओ जोंनिखि जानाया जायो ओ। नोंथाङानो बुंनाय बायदि। जेनेबा बिगास। देयाव। नैजिमन। एबा मालाबा। बोरमा मोसौ जालांबा एसे खम मोनो आरोना अथ्र' मनस' जायो आरोना बिदिनो जायो जोंनियावबो औ।
हाया बालि न' नोंथांमोननिथिं!
औ औ एसे बलासिया जोंनिथिं आरोना।
औ जोंनिथिंलाय औ। हाफोरालाय जोंनिथिं मोजां बेबायदिनो। गासैबो मैगं थाइगं। बुं जाजोबो गासैबो जोंनिथिं बुंनो थाङोबालाय। बांसिनानो खि थिजों नांजाबनान थायो।
औ औ।
साख्रि मावनाय बारा गैया जोंनि गामियावहाय बांसिनानो बिदि खेथियत गोजा आरो।
औ औ ओरैनो। नोंथां मोनहा। मा खेथिखौ बांसिन मावनाय जायो।
इथिं जोङो दा मेसिंफोराव इथिं थुरमुसफोरबो गायनाय जायो।
औ औ नों औ औ मिथियो ओ मिथियो ओमफ्राय तुरमुसखौदि माबायदि गायो नोंथाङा एसे। बे बुंनो हागोन नामा।
औ जेरै थरमुसखौ जोङो बेबायदिनो सिगाङावहाय बेगरखौ बेबायदिनो नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोयो। बेबायदिनो पेकेटाव मोनो। आरो बेखौ। पेकेटनाव आावहाय बेबायदिनो। बायनानै लाबोयो आ। गो गिलासावहाय गिलास ओइ साहा काप गिलास फिसा फिसा दङ ना। प्लास्टिकनि औ औ। बेयावहाय हा सोनानै बे बेगरखौ बे हायाव गिलासाव सोनानै जा। बायग्रोयो आरो।
औ।
बिनि उनावहाय बेबायदिनो फुलि बनायसिगोन बेरसिगोन।
औ।
बेरखांनायनि उनाव बेबायदिनो एसे गेदेर जाबा बेबायदिनो बिलाइआ गांथाम ओंखारबा।
औ।
गायसिगोन आरो बे गायनायनि सिगां बेबायदिनो दुब्लिखौहाय मोजाङै बेबायदिनो हालेवना लासिगोन बेबायदिनो मोजां हालेवना लानानै बिदिनो लर बनायो गोलाव गोलाव बेबायदिनो लर बनायनानै आरो प्लास। थिग गोसोम दङ ना। प्लास्टिक बे लर। खोबग्रा औ बे लनाव बेबायदिनो प्लास्टिकखौ खोबसिगोन खोबनानै बेबायदिनो फिसा फिसा बे फुलिखौ गायनो थाखाय थख' थख' एसे गोजान गोजानै हासियो आरो।
औ औ नोंथां औ।
हासिखांनायनि उनाव बे फुलिया जेब्ला बिलाइ गांथाम गांथाम जायो अब्ला बे गिलासनिफ्राय बखनानै गायसिगोन आरो गायसिगोन गायनानै बेबायदिनो गोबां भिटामिनफोर। मुलिफोर बेबायदिनो होसिगोन सारसिगोन। बेबायदि। दियैनो। ओरै रस। बुंना लायोबा मास मोननै मोनथाम बेफोराव फाननाय। जाहैयो आरो औ फानजानाय जाहैयो देर होयो औ बेबायदिनो जायो औ हो
जोंनिया समाबो जाबायमोन ओ नोंथांनि जेनेबा औ औ औ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय जेनेबा आबाद मावनायनि बागै ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि जा हा बेफोर फोरनि बागै मिथिनो मोनबाय नोंथां थारैनो गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां इयुनाव नों बिथांजों आरोबाव रायलाय मोनगोन होनना आसा थाबाय दे होमबा ना नोंथां
थांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे औ औ
गोजोन्थों
औ गोजोन्थों